हेल'
औ खोनादों ना
औ खोनादों दे नोंबो मोजाङै खोनादो ना
दा होमबा जोङो सावरायलायनो दिनै
औ दिनै ओ गेलेनायनि सोमोन्दै सावरायलायनोसै ना होमबा
खेलाफोरनि सायाव ना दे दा खेला होनना बुङोब्ला
औ औ दे बुंना होलाय
औ
आङो ओरैनो फुटबल मोजां
औ
नोंलाय
आंथ' दाथ' गेलेनाय जाला सिगां उन्दैयाव काबादि गेलेयोमोन आरो काबादि आरो उन्दै उन्दै आवथ' जोङो बिदि ओम बल खुबैलायनायबो गेलेयोमोन आरो माने थखथाखो थखथाखो जाबनानै बल जो खुबैलायनाया अ बेखौ गेलेयोमोन आरो बिदि जमा ग्रुप राननानै थायो आरो ग -गुर -गुरला होनोमोन जों बेखौ गुरला माने जमा लोगो नांनानै बिदिनो ग्रुप ग्रुप अ मोननै ग्रुप रानना लानानै सा-सासे माने मोनसे ग्रुपा मोनसे गल माबा सिनबानायना लाना बेयाव जमा थायो ओमफ्राय बे खारनानै माने सिन बारनो माबायो आरो ओमफाय मोनसे उल्था माने उल्था गो औ दायो बिदिखौ गेले जाला आरो औ ओरैनो माने माने आरो खेलाखौ खे खेला होनबाथ' अ खेला होनबाथ' जेनेबा बाहेरायाव गेलेग्राबो थायो आरो न' सिङाव गेलेग्राबो थायो औ दुर आरो इन्दुर थायोना
अ आउटदुर आरो इन्दुर
खेलाखौ औ मा खेलाखौ गेलेनानै मोजांसिन मोनो?
आं ओरैनो उन्दैयाव फुटबलखौ गेलेयोमोन आङो दा समबो मोनलिया दा गेलेनाया जाबांथाराखै माने गेलेनाय जायाखै आरो जनो दा समबो मोनलियाना एसे बेस्थ' थायो दा बेनिखायनो दा फुटबल होनना बुङोब्ला मिथिगौ आरो फुटबलफोरखौ माबायदि माबायदि थायो मानसिफ्रा
अ अ दे नोंथाङा होमबा फुटबल औ आंथ' फेराखैमोन नालाय बारा बैनायबो जाया आङो खेलाफोर जाबाबो बेखायनो मिथिनो लुबैदोंमोन आरो आङो नोंथाङा बुंना होदो दा
बेयाव मोननै टिम थायो नङा होमबा? मोनानै टिमनि गेजेराव बादायलायनाय जायो
औ औ
मोनसे टिमाव सा जिसे जोन खरि माने प्लेयारफोर थायो गेलेगिरिफोर
औ औ औ जिसे जिसे माबा जाबाय आरोना?
गासै नैजिनै जाहैबाय
औ
ओम नैजिनो जाहैबाय बिनिफ्राय सासे बल हमग्रा मोनसे टिमाव गल हमग्रा सासे औ बिनिफ्राय मोनसे दङ आरो बल हमग्रा सासे बल हमग्राया मोननै ति अ सानै जाहैबाय हम नायफैयाखै मालाबा नों बल खेलाखौ?
बिदि नायहैनाय जायाखै आं थांनायानो जाया।
ओरैनो मबाइलफोरावबो
मबाइलफोरावबो नायफ्लाङाखै आं माने बारा खेलायाव बिदि फुटबल खेलायाव बारा गोसो होनाय जाया आरो।
औ नंगौ दे
औ
बिनिफ्राय आरो खलानि खेलानि सायाव एसे बुंनाय।
काबादि खेलायाथ' काबादिनाबो बिदिनो
हम
ग्रुप थायो मोननै टिम थायो बेनाबो ओमफाय मोनसे मोनसेयाव दाइनजोन थायोदां आं बावगारबाय माने औ ओजों दाइनजोन दाइनजोन बिदि थायो औ माने आगोलसो गेलेयो गैयाव दा बांद्राय माने खेलानि सायाव गियान गैया आरो आंनिया बांद्राय आं खेलाबो गेलेया नालाय।
ओहो मिथिजोबा औ नोंथाङा ओरैनो मा मा खेलानि सायाव थियो
अ क्रिकेटआलाय माबायदि कैकेटआ माबायदि एसे फोरमायना होनो हागोन ना अ
जिसेजन थायो अबावबा मोनसे औ मोनसे टिमाव जिसेजन थायो माने बेयावनो
औ औ खोनादों दे दे बुंबाय था
मोननै मोननै टिमजों नैजिनै जोन जाहैबाय
औ नैजे नैबनोाबबो फुटबल बायदिनो आरोना औ
बेनिफ्राय बेयाव बलाथ' जोंनिया क्रिकेट बल नङा होमबा बे बुनाया जाबाय बेट बेटजों बुनांगौ रान बायदि जोंहा दोङो ओ सिक्स दोङो आरो फर दोङो ओमफ्राय से रान नै रान इदि लानो हायोसो खारनानै
अ बिदिबो लानो हायो खारनानै आरोना अ ओमफ्राय खेबसे से मुगासेयाव आरो
खेबसेबोआसो जोङो जुदि माबायाव बाउणडारिया फासावनांहोयोब्ला
अ माबायदिखो बोरै हमो माबायदिखौ द हमो एसे फोर
फुटबल ग्राउणडनि गेजेराव एसे सिन थायो बाउण्डारि सिन थायो अ बेवहाय बाउण्डारियाव लासै थांना नाङैबा बा गाहायथिं थांना नाङैबा बेयाव फर जाहैगोन थोंजोङै जुदि बाउण्डारिखौ बार गोजौथिं बारनानै डाइरेक्ट थोंजोङै मोनहैब्ला बारहैयोब्ला बेयो जाबाय सिक्स जाहैबाय बेबायदि जायो
माने खेबसेनो दखौ लाखानो हाब्ला मोजां जायो आरो ना
औ दखान
औ औ दखौ लानो हाबा औ औ देरहानाय म खाबु थाहैयो आरोना
औ बेनिफ्रायनो आबाख प्लेयारफोरखौ मिथिया नामा फुत ओ माबानि क्रिकेटनि
अ गेलेग्राफोरनि बांद्राय नायनाय जाया नालाय मिथिया आङो मोजाङै
सासे सानैबाबो
सासे सानैथ सासे सानैखौ मिथिगौ माबाखौ मिथिगौ आङो बिराट कहलि
अ बिराट कहलि न अ दाख्लैथ आइ पि एल आव बिथांमोनना खोनादोंना